हेल' हेलौ
हेलौ।
औ नोथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ नोंथां आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं दान्दिसे सावरायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे हागोन।
आदसा होमबा नोंथां सावरायनायखौ लादोनि ना?
औ औ।
नोंथाङाथ' फ्रि जानांगौ दायो?
औ फ्रियानो।
ओम आतसा नोंथांनाव आं सोंथि मोनसे सोंनोसै
औ दे दे।
औ नोंथाङा जेनेबा ओरैनो न'आव थानाय समाव ओंखाम ओंख्रि जानाय समाव नोंथाङा गावारि न' संनाय मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो?
औ गावआरि ओंख्रिखौना? मैथाजों एम्फौ।
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ। मैथाजों एम औ आरो बिदिनो अनलाजों मेवाय दालिजों मेवाय बिब्दिनो आरोना।
आतसा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ जे नोंथाङा ओ मैथाजों एम्फौ होनदों बे एम्फौखौ माब्रै बेहाय मोननाय जायो।
ओ एम्फौखौना गाव गामियारियावथ' न'खर- न'खर एम्फौ फिसियोना
औ नंगौ नंगौ।
औ इन्दि बिलाइनि आंथ' फिफेराखै फिफेराखै नालाय बारा मोनथिया आरोना बबेनिफ्राय जिखुनु बाय चान्स। जायो।
औ।
गामि औ बिदिनो न' औ। न'आव इन्दि बिफां दंना इखौ खानानै लाङो। ओमफ्राय बे बिलाइनि माबा फैयो आरो इखौ। बेखौनो
आदसा बार' थिगानो आदसा नोंथाङा जानानै खोब गोथाव मोनसोयो नामा?
औ गोथावाथ' गोथावानो।
औ औ औ। बेनिफ्राय नोंथाङा आरो माबाफोर ओंख्रि जाबावनो मोजां मोनो नामा?
ओंख्रियाथ' गोथावाथ' बिदिनो सबायजों दाउ
औ
औ नारजिजों अ मा बिदिनो बेफोरनो आरो
ओम आदसा अब्ला आदसा नोंथां बै बर'नि जे माखासे जानाय खायद' होनो बेफोरनि नामखौ बुंनो हागोन नामा जेरै नोंथाङा नारजि अमा बेफोरबायदि बर'फ्रा खोब जासोनाय जेनेबा।
औ औ। बिदिनो ना नारजिजों अमायाथ' नाखौलाय बर'फोरनि जाग्रा ना आरो ओरै सबाइजों साम' सबायजों दाउ आरो ओरै अनला लाजोंबो दाउबो बहुत जानो मो जां मोनो आरोना।
औ औ।
एनिफ्राय आरो
ओनिफ्राय आरो बेथ' ओरै दालियाथ' थाखाबाय नालाय
औ
उम
औ नोंथां बुंलाय
आदसा नोंथां बै नोंसोरनिखै जेनेबा औवा मेवाइ होननाय मोननो थाङो नामा?
औ मोनो मोनो ओरै गामि गामि औवा सुबा सुबा दङना औवानि बियावनो मोनो आरो।
ओम आतसा बे औवा मेवाइखौ नोंथाङा दाननानै ओंख्रिफोर जा फेरबाय नामा?
औ जाबाय जाबाय। दालिजों जायो अ नलाजों जाबाय
औ
खोब गोथाव नांङो आरोना दालिजों‌ दाबाजों अनलाजोंबो
औ औ आदसा बै ओ मेवाइखो जे मोनबैसो माबायदि जानाय जायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
मेवाइ खौथ' ओरैनो आं मोननै मोननै रोखोमैल' जानाय नुनो मोनो आरोना मोनसे थ' ओरैनो दाननानै संनानै जाबाय। अनलाजों बा दा सबायजों थिग बिदिनो आरो मोनसेखौ इदिनो मेवाइ गोखैबा आसार बुंङो आरोना इदिनो दा ननानै फिसा फिसा हानो भयमावबा बथलाव सोनानै दोननाय
औ आरो बेनिफाय नोंथांङा बे ओ जानायनि बागै नोंथांङा फिथाइ सामथायनि बेलायाव नोंथांङा माबाफोर जानो मोजां मोनो नामा?
आंङो थालिरजों सु-सुफारि बेखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना। गा गामिफ्रावबो मोनो आरो जोंना न'आवबो बिराद थायोना थालिर सुफारि ओ बिराद मोजां मोनो आरो ना जानो
औ औ औ
इदिनो आपेल आ गुरफोरखौबो जानायालाय मोजां मो नो बायनो हायाना आरो गायनोबो जोंनि जायगायाव जाया बे बिफांङा।
जाया जाया नंगौ नंगौ। आंबो खोब बिदिनो फिथाइ सामथायनि बेलायाव बेफोरनो थालिरफोरखौ खोब जानो मोजां मोनो मोननायालाय।
औ
औ इदिनो थालिर थालिर लानानै इदिनो खोब खम आखा आखा हिसाबै फानो नालाय अबेबाथ' खुला हिसाबैबो फानो आखा हिसाबै फाननाया खोब माने मोजांबो लाबबो जायो जानोबो मोजां जायो आरो। ना माने
औ औ
ओरै आफेल आंगुरनि दामनिख्रुइ खम जाहैबाय बिनि बेसेना
औ औ
बिनि बेसेना खम जाबाय खमनिफ्राय बेखौ माने आं जा गोदै मोनो आरो माने गरमफोरनिफ्रायबो एसे एनै थान्दाखौ मोननाय मोनो आरो गोसो गोसोफ्रा बिखाफ्रा एसे थान्दा मोनो आरो माने भाल आरख जाबा
औ औ
औ ओरैनोथ नोंगौ आंबो नोंगौ सोंनाय जाखिनि खायद ओंख्रि जानाय बेफोरखौबो आंबो थिगानो नोंथाङा जा बुंदों बिदिखौनो आंबो जायो
औ
ओ बुंनो थाङोब्ला ओरैहाय ओम अनला नारजि बेखौ ओ अनलाजों ना अमा बेदर बेफोरबायदिबो बिदिनो दाउ आरो नारजि अमा बेफोरबायदि आंबो खोब जाबाय जानानै औ खोब गोथावबो मोनो आरोना जोंनि बरनि जाखिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय बुंनो थांब्ला बेफोरनोसै अनला दा बेफोरनो आरो लोगोसे आरो बरफोरनि जानाय बुंनो‌ थाङोब्ला बेनो ओ ना दाउ बिदिनो दालि मेवाइ बेफोरबायदि खोब जायो आरो माने बरफोराबो लोगोसे ना थाम नाफामखौबो खोबजायो बरफ्रा जा जाखिनि जोंनि ना हमनाय बा ना गुरनाय ना फुख्रिनि बायदि गोथां नाखौ जेरै फोरानबाय फोराननानै बेफोरबायदिनो माने सानद्रियाव फोरानना बेफोरबायदिनो ओ माबा मोनसे नाफाम देनो थाखाय बेखौ माबा मोनसे होदेरनाय जेरै हमना ला थास जुदालि बिसं बिसंखौ बेयाव होफ फायो बेजों लोगोसे आरो बायदिसिना इदिनो आं मोजां मिथिया मिथिनायालाय ओ बिदिनो देनानै फेसेवनानै दोनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननिखैबो बेफोरबायदि नाफाम नाफाम सेवनाय बा नाफाम ओरैनो बयामाव सोनाय फेसेवनाय जायो नामा
आं औ जाबाय जाबाय नआवनो जों ह
न नआवनो जायो आरो ना नोंसाबो
औ नवाव जायो
थिगानो ओमफाय ओरैहाय आरो बुंनो थाङोब्ला ओम बे नाफामखौनो जोङो ओरै जिआइटेग मोनदों नामा नोंथां आथि आथिखालाव
माहोनदो माहोनदो
आ आथिखालाव जोंना बे नाफामखौबो जेरै बर नि नेरसोन हिसाबै जोंना आर नाइखौ बुंनो थाङोब्ला बर'नि नेरसोन मोनसे जेटेक मोननाय जाहैबाय नालाय नोंथां बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जानायनि बेलायावबो जोंना ओ जौ गोरान बा बेफोरबायदि जुमाय गिसि आरो लोगोसे नाफाम बेफोर माने जानायनि बेलायावबो बर नि मेन जानाय गुबै होननानै माने जियाय टेक मोननाय जादों आरो। औ बेफोरबायदिनो बर' आबो लासै लासै जौगाबोनो हमदों जानायनि जानायनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो मोनसे नङा मोनसे गावारि जानाय लोगोसे गाननाय जोमनाय नेरसोन दखना गामसा गस्ला बेफोरबायदि माने खोब नेरसोन महरै लाखिगासिनो आरो जोंनि बर' मा बर'फ्राबो। औ बेजों लोगोसे नोंथांङा आरो माबाफोर फिथाइ सामथायाइ जानो मोजां मोनबावो नामा?
बिदिनो बोथोरनि फिथाइ बुंङोब्ला बिदिनो थाइजौ निस निस नंगौ
नंगौ नंगौ खोब गोदै आरोना बेफोर लिसुफ्राबो नोंथां।
अ नोंगौ नोंगौ गोदै।
औ औ आचसा होमबा नोंथां नों नोंथांजों रायलायना खोब गोजोननाय मोनदों दे होमबा ना नोंथां आसा खालामो उनफोराव सावरायफिननानै लानोसै दे।